हेल' औ ओं खोनादों नोंथां
औ जों दिनै न'खरनि सोमोन्दै लायरायनो सानदों आरो नोंथां
औ न'खरनि सोमोन्दै औ रायलायजागोन नोंथां
औ आं बुंनो सानदों माने जोङो न'खर जोङो न'खर होनोब्ला माने जोंनि जोंनि समाज है माने जोंनि समाजनि जोंनि बिमा - बिफा एबा जों जोंनि हौवा जोंनि बिसि नङाब्ला जोंनि माने जोङो जोंनि माने जोंनि गथ' - गथाइ, फिसाला - फिसाजो एबा जोंनि समाजनि मानसिफोर माने जों बिसोरखौ जों न'खर होनना बुङो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
औ जोङो न'खरखो होनोब्ला माने जोङो इंलिसाव फेमिलि होनना बुङो माने अ माने आं दायो बुंनो सानदों माने जोङो न'खरखौ माबायदिहाय माने जोङो न'खर दानो हायो आरो ना औ जों बुंनो सानो जात्रायाव जोंनि बिमा - फिफा बे बिसोरो सानै जाबाय उनाव जोङो बिसोरनि गथ' - गथाइ औ उनाव बे गथ'- गथायनि माने हौवास हौवास औ हौवासा माने हौवाया माने गुबुन सासे न'खरनि फ्राय माने सासे सिख्लाखौ हाबा खालामनानै लाबोब्ला माने जों न'खर बुंनो हायो आरो ना माने बिसोरखौ बिसोरखौ जोङो। हौवा गोदान ओमफ्राय नङाब्ला हिन्जाव गोदान होनना बुंनो हायो आरो ना।
औ नंगौ।
बेनिफ्राय नङाब्ला माने सासे हिनजावसाया मोनसे गुबुन नखर। न'खराव माने बिदिनो हाबा जानानै सासे हौवा - हौवासाजों। गुबुन माने मोनसे। गुबुन माने गोदान जिबन एबा गोदान न'खर दानो थाखाय। माने बिसोरो हाबा जायो आरो ना जोंनि बर' हारियाव जों बिदि नुनो मोनो आरोना।
औ।
औ दायो आं बुंनो सानदों माने जोंनि न'खरा जोंनि समाजाव मानि थाखाय गोनांथि आरो ना। जों न'खरखौ मानि थाखाय बानायनांगौ माने जों औ माने आं। बुंनो थाङोब्ला माने जों जोंथ' गासैबो मिथिखायो माने जोंना गासैबो फेमिलिफोर थायो। जोंहा न'खरफोर थायोना माने जोंहा। माने न'खरखौ मानि थाखाय नांगौ होनोब्ला मानेजोंथ' मानसि माहारि ना जों। सुबुं जोंफोर माने गासै समावबोथ' माने जोंफोर हारसिं थानो हाया। माने जोंनि थाखाय लोगो नांगौ जाखायो मलाबाफोर मान। जोंनि जोंनि रंजानायाव एबा मालाबा जोंनि दुखुआव। माने माब्लाबा जोंफोर लोमजाबा साजाबा एब्ला माब्लाबा जोंफोर खुसि समाव जों रंजानाय समाव। माने जों लोगोसे थानो थाखाय जोंखौ माने ज ज। जोथोन लानो थाखाय जोंखौबानि थाखाय माने जोंनो बिदिनो न'खर माने जोंनि न'खर जोंनि लोगोफोर। जोंनि मानसि माहारि माने माने जोम सोंगोरनांगौ जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
माने जोंफोरनि मानसिनि नेचारानो माने मानसि मानसि हारिनि माने आदाब। सभाबफोरानो माने सिगांनिफ्रायनो बिदिनो आर ना माने जोंनि थाखाय लोगो नांगौ जा। जोंफोर लोगो गैयाबा माने जों थानो हाया आर ना दायो नोंथाङाबो बे न'खरनि सोमोन्दै मा मिथि। फोरमायना हो।
औ फोरमायगोन आं नोंथां ओ गिबियावनो नोंथां बुंलाय नांनो। उ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि जोंनि गामियावबो माने जोंनि। ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ फार्स्टआवनो बे। बेफोरबायदि माने सासे सेंग्रा बा सासे सिख्ला माने सासे आइजो माने सासे हौवा मानसिया। ओ फार्स्टआवनो जुलि जाग्रोयो माने जोनोम जाग्रोयो आरो बि। बिसोरो सासे बिमा बिफानिफ्राय ओ बे। जुलि जाग्रोनानै आरो जाखांनानै उनाव बिसोरनि बा फिसा। जन्म जाखांनानै गोब्रोआव बेयाव गु दान लानानै। बिसोरखौ जोनोम होयो बा हौवासा बा हिनजावसा बेफोरबायदि आरो ना। बे बिदिनो सासे सुबुं। जायो माने सासे सुबुं जानानै बा हौवासा बा हिनजावसा जानानै बेफोरबायदिनो। ओ लोगो माने लोगो मोनलायो आरो ना। सासे हौवासा माने सासे हिनजावजों हिनजावसाजों माने। बिदिनो नांखागौ जायो नालाय लोगो माने गोसो गोरोबलायनांगोन आरो। बेनाबो बेनाबो माने बिदिनो गोसो गोरोबलायनानैसो जुलि जायो नालाय बेफोरबायदि। बिदिनो ओ। बेफोरबायदि जुलि जाखांनायनि उनाव माने गिदिर फेमिलि माने बिसोरना। फेमिलि माने बारायलांबाय थागोन आरो बेफोरबायदि। अ बारायनायनि औ बिनि बिनि फिसाया बिनि फिसा बिनि फिसाया बिनि फिसा। बेफोरबायदिनो अनेक फेमिलि माने बुरजा जालांगोन आरो ना बेफोरबायदि बारायलांबाय थागोन बाराय थाबाय थागोन बेफोरबायदिनो जों सुबुं माहारिया दा जोनोम जायो आरो जोनोम जायो आरो थैयो बेफोरबायदिनो जोनोम जानायजों लोगोसे थैनायबो थ' थायो थैनायजों लोगोसे जोनोम जानायबो थायो नङा होमबा? बेफोरबायदिनो। जोंनि सुबुं माहारिया बेफोरबायदिनो हौवा बा हिन्जावसा। बेफोरबायदिनो फिफ्टि फिफ्टि खरै बेफोरबायदिनो जोनोम लालांबाय थायो बा हिनजावसा फिफ्टि हौवासा फिफ्टि बेफोरबायदिनो बिदिनो अनेक जोनोम मोनलाङो आरोना नोंथां। बेफोरबायदिनो औ बेफोरबायदि जोनोम मोनलांनानै बेफोरबायदिनो न'ख खर खुंलांनो हायो बेफोरबायदिनो फेमिलि बाराय नो हायो फेमिलि बारायनानै बिबिब बिदिनो बास बे फेमिलि बारायनाय मानसिया बे हौवा बा हिनजावसा ओ जोनोमहोगिरिया बोरायनानै बुरैनानै बिसोरबो थैलांलायबाय आरोबा बेसोर खौ जोनो-जोनोम होखांनानै आरो जोनोम मोननाय मानसिया बेफोरबायदिनो गुबुन जोनोम होनो हालायबाय बेफोरबायदिनो गंसे न'ख खर माने गंसे दानो हायो आरोना गंसे न'खर।
औ माने मोनसे औ मोनसे न'खरनिफ्राय माने गुबुन मोनसे न'खर बिदि जालाङो आरो। औ औ माने जेनेरेसन टु जेनेरेसन आरो ना?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां आंबो फोरमायनो सानदों माने जेरै नोंथाङा बुं जेरै नोंथाङा बुंलांबाय। माने न'खर होनोब्ला सासे हौवासा ओमफाय सासे हिनजावसा माने बिसोरनि गेजेराव जायो आरो ना माने जुलि जाखांनानै औ जोङो सिगाङाव जुलि जानो हायो बे जुलि जाखांनानै सासे हौवासा बा सासे हिनजावसा दाे बिसोरनि गोदान न'खर जों नुनो मोनो आरोना।
औ नंगौ नोंथां। औ जुलि जानायनि जुलि जानायनि उनाव ओ गोदान न'खर गोदान सिमां गोदान थांखि थायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां ओ आं बुंनो सानदों आरो ना माने जोंहा न'खराव माने जोङो नुनो मोनो माने जोंफोरा माने गामियाव एब्ला माने गुबुन जायगाफोराव सिटिफोराव माने जों नुनो मोनो आरो ना आं दायो बुंनो सानदों माने न'खरनि टाइपस आरो ना नख न'खरा माने खैथा नोखोर खैथा रोखोमनि थायो आं बुंनो स
औ नंगौ नोंथां।
ओ जाथ्रायाव जाब्लाय माने जाथ्रायाव बुङोब्लानो जोंहा जयेन फेमिलि आरो ना जयेन बुंनो जयेन बुङो होनब्ला माने बर'आव माने गासिबो जमा था थानाय आरोना बिमा फिफा बिमा फिफा फिसाला आरो बे माने जोंनि जोंनि बिमा फिफानि जोंनि फिफानि माने बिदाफोर एबा बिफंफोर माने बिदि आरो ना जयन्ट फेमिलि होनो बे जयन्ट फेमिलियाव माने गासैबो सुबुंफोरा माने जिसांखिनि न'खराव मोनसे न'खराव जिसांखिनि माने सुबुंफोर दं माने गासिबो ज'है माने जमायै थानाय जायो आरोना। जों बेखौ नुनो मोनो ओ उनाव सेकेण्डआव आं बुंनो सानदों सेकेण्डआव बुङोब्ला माने निउक्लियार निउक्लियार फेमिलि होनोब्ला जोङो बर'आव बुंनो थाङोबा माने सासे हौवासा ओमफ्राय सासे हिनजावसा माने बे न'ख खराव माने सानैल' आरो ना माने बिसोरो बिदिनो हाबा जागोदान आरोना। बिसोरो बिदिनो ओमफ्राय सासे हौवासा सासे हिनजावसा माने गुबुन गुबुनहै माने गुबुन माने गुबुन जायगायाव एब्ला गुबुन गोदान न'आव थांनानै बिसोरो न'खर खुंनो थाखाय माने रिडि रेडि जायो आरोना बे जाबाय निउकलियार फेमिलि। आरो ओमफाय आं बुंनो सानदों आरो आं बुंनो सानदों मोनसेया जाबाय माबा आरोना ट्रेन्सभार्स फेमिलि होननाय।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेयावहाय जों नुनो मोनो सासे हौवा सासे हिन्जाव माने हाबा जागोन दान उनाव ओमफ्राय बिदिनो हौवानि बिमा फिफा नङाब्ला माने हिनजावनि बिमा- बिफा माने बिदि सा साब्रै माने साब्रै मानसि थायो आरोना मोनसे फेमिलि औ आं दायो बुंनो सानदों माने बिस बिसां गासै फेमिलिनिफ्राय साबसिन बुङो होनब्ला माने जोंफोरो
औ।
इन फेमिलि जों नुनो मोनो आरोना माने जायफोरा ज'मा थायो माने जों बे खौ नुनो मोनो आरो ना माने मानो होनोब्ला माने ज'इन फेमिलियाव माने जोंफोर गासै फै जोंबो माने जोंफोरो मिलायनानै थानो हायो गासैजोंबो माने जों रायलायना नै मोजांहै माने जों थानो हायो। माबाफोर माने खैफोदफोर फैयोब्ला माबाफोर जाथायफोर जायो ब्ला माने जोंफोर ज'मा हैनो गासै जोंनि प्रब्लेम फोरखौ माने जोङो सल्भ खामनो हायो। बेसेबांखिनि प्रब्लेमफोर जादो
हो औ नोंथां। औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा एसे फोरमायना हाबावगोनना न'खरनि बादै
होम बेबायदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो माने दा जों जेनेबा जोंफोरनि ज'इन फेमिलियानो जा जेनेबा दा जोंथ' ज'इन फेमिलिखौसो मोनखादों नालाय नों थां बेफोरबायदिनो दा ओ गोदोनि गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदिनो जाखाबोयोमोन नालाय दा जोंबो बेफोरबायदि फैयै- फैयै दा जों ज'इन फेमिलियाव माने थाफैबाय आरो जेनेबा जोनोम मोनफैबाय बेबायदिनो जोङो बेयाव ओ गोरोबलायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ ओ माने बुंनो थाङोब्ला माने बोरै बोरैबायहाबा मोजां माने बोरै माने
औ औ नोंथां बे न'खर गंसे न'ख खराव गोजोन गोजोननाय थानांगोन माने म गोरोबनाय थानांगोन बे न'खरा गोरोबनाय गैयाबा बे न'खरा सिलिंखार जानो अवान सेकेणडबो नाङा। बा ए ए अवान मिनित बो नाङा बेफोरबायदिनो गोरोबनो गोरोबनानै थानो रोंगौबा गोजोन न'खर दानो हायो बा गोजोनै न'खर खुंलांनो हायो बेबायद दिनो ओ जोंनि बर' माहारिया माने बेफोरबायदिनो दा जौ- जुवा फैदों नालाय जौ- जुवा गेलेनाय माबालायनाय बेफोरबायदिदोंनो जोंनि न'खर माने जोंनि समाजा गुब बुंले जालांनो हमो आरो नोंथां औ बेफोरबायदिनो औ बेफोरबायदिनो ओ गोरोबनो रोङाबा सासे न'खराव सासे जुमाय फाग्ला बा ज जौ फाग्ला मानसि थायोबा बे न'खरा जेबो सान्थि गैया होनना नै जोङो मिथिनो मोनो औ जों मिथिनो मोनो। बा जौ लोंग्रा मानसि थायोब्ला न'खराव सामफ्रोमबो बुग्लाय सुग्लाय ना नांलाय खमलाय बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोन नो आरो नोंथां औ औ
माने गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायनानै मोजां मोनबाय जों बिदिबा दा बे ओ अ जों बिदिबा दा बे न'खरनि सोमोन्दै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।
औ औ गोजोनथों दे
अ गोजोन्थों दे।